औ खोनादों ना औ ओमफाय जोङो दा एसे दसे रायज्लायनोसै फ्रि दङ बा
अ दाथ' फ्रि दङ' आङो।
औ। बा जोङो मागोनि बागै एसे रायलायनोसै नामा होनो?
औ मागो माने मागो दमासिनि सोमोन्दै।
मागो दमासिनि।
नंगौ। दे नोंथाङा आ ओ स्टार्ट खालामदो बिदिबा।
औ जोङो जेनेबा मागो दमासिखो लास फोरबो होननानै मिथिनाय जायो। नङा होमबा बर'नि बागै। बर'नि माबायावहाय लास जेनेबा लासनि फोरबो होननानै मानिनाय जायो आरो नङा। जों मागोखौ जेरै फिथ-फिथानिफ्राय सुरु जायो जेनेबा न'खर न'खर फिथा सावनाय बायदि रखमनि बायदिसिना फिथा सावनाय एन्थाब थावन माने बहुद रोखमनि फिथा सावनायजों लोगोसे जों आरो बोसोरनि लास्टाव माने जयैनो ओंखाम गोरलै जानायनि बायदि मोनसे जायो आरो न'? ओमफाय जेरै दुब्लियाव न' बानायनानै रायजो राजाफोरा थांनानै आर'ज खननानै इसोरखौ गाबज्रिनानै जयैनो बोथिसे ओंखाम जानाय जायो आरो बोसोरा जाहाथे मोजां मोजाङै थांबाय आरो इयुनफोरावबो इदिनो मोजां मोनजागोन होननानै जेनेबा आर'ज गाबज्रिनाय जायो। जोंनि सिगाङाव औ।
औ बेबायदिनो ओ जोङो मागोखौ फालिनाय जायो आरोना? नोंथांनि मथेबा औ। औ बेदिनो मागोआ जोंनि जोंनि बर' जाथिनि मोनसे आंगो बा गुबै धोरोमना जों बेखौ मानिनाय जायो। ओरैनोबा फोरबो नंगौ। फोरबो होननानै जों बेखौ मानिनाय जायो जेरै मागोआव जों फिथाफोर सावना जायो गथ' गोरलै बा गथ' गथायफोरनो जाहोनाय जायो आरो बेबायदिनो जों एसे बर'नि दोरोङारि गोदोनै जों जिथु फुराना आगोलनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो जों बेफोरखौ फालिबोबाय थानाय जेरै जों आ फिथा सावना जायो। एन्थाब फिथा अ लावदुम फिथा आरो थावनि एवनाय बेबायदि जोंनि ओनसोलाव पप फिथाब होनना बुंनाय जायो मोनसे थावजों एवनायखौ। आरो नारेंखलनि सिबिंनि लादु बनाय जों लारु।
औ।
अ बेबायदि जायो मागोआवहा आरो बिनि उनावनो जोङो अमा बेदर, दाउ बेदर बा हांसो बेदर बेफोरखौ जों मान जानाय जायो मागो बोथोराव आरो बेबायदिनो जोङो बेलागुर न' लुयो। बेलागर न'आव लुनानै जों बेहाय फुङावहा बेनि जों जाय खालि लावखार ओंखाम बायदि जायोना बे जानायनि फुङावहा नि उननि सानसेनि फुङाव बेखौ जों बेखौ सावना होयो सावनानै जों बेखौ फुजियो आरो बेबायदिनो
औ जायखौ जोङो बेलाघरनि ओ बेलाघरनिफ्राय जि एसे सावनायाव बनफोर मोनो बा औवाखौ सावनाय एसे खामनाया न'आव लाबोनानै जा दंफां लाइफांङाव माबाबाथाय मोजां जायो होननानै
नंगौ नंगौ औ बे फोथायनाया जोंनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो बा सिगांनिफ्राय ओ जौसे जौसे बा नैजौ थामजौ बोसोर बा रोजा रोजा बोसोरनिफ्रायनो सोलिगासिनो। मानो होनबा बे बेलागर सावनायावहा जों औवाफोर औवा गोरलैखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोननाय जायो। नाराजों औवा औवा गोरलै आरो बेहाय दुरुंनि दुरुं बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोना जों औवा गोरलैखौ खौ सैनानै औवानि दिरुं बानायो औव र औव रं होनना बुङो जोङो औवा रं औ बेदि जों बानायनानै जों खायो आरो बेबायदिनो औवा गोरलैखौ जेब्ला जों सावनाय जायो बेलागर न' खौ बे लाग न' खौ- - सावनाय सावनाय जानायावहाय ओ बे जाय औवा गोरलैबा औवा औवाया बेरना होयो थाब सावनो बेरोना बे बेरनाय औवाखौ औ सासे गथ' बा सोरबा लाइमोना बेखौ हमनानै लाना फैयो आरो खारनानै खारगासेयावनो हां मानसियावनो थाबथानो मोना बिथाङा जाय लाना फैयो ओमफ्राय गय बिफां थाइजौ बिफां जिखुनु फिसा थायग्रा बिफांफोराव नारेंखल बिफांफोराव जों बेखौ बुनांगौ आरो ना बुना होनांगौ अब्लानिया फोथायनाय दं बे बिदि बुबा मानिया जोंनि बे फिफांफोरा फिथायफोरखौ बांसिन थायो होननानै
औ बिदिनो जों म -ज होनबाथाय बा गामि गामि गि- दिंनानै फिथा जानाय बे फिथा जानाय बोथोरा माने फिथा न' खर न' खर थांनानै फिथा जानाय जायो बायदिसिना बा लारु नालेंखर लारु एनथाब बायदि सिना माने फिथा जानाय जायो नंङा होनबा ओमफ्राय जों बेलागुर हराव बायदिसिना माने जुमाय सेरेबबो बाहायनाय जायो जोंनि बर'नि माबायावहाय
नंगौ सेब हबा मानिया जौ गोरान होनदों नामा नो
औ औ सेरेब होनबाथाय जौ गोरान ओमफाय जुमाय जुमाय रोसि औ जौ गिसि ओ इफोर इफोरबो बाहायनाय जायो लोगोसे जोंनिया रायजोफोरा जानो अमा बेदर थायो। बायदि सि ना बेदर नायै थायो औ इसोरखौ गाबज्रिनानै माने मोजाङै जयै जानाय जायो आरो ओमफफ्राय जाखां लोंखां रंजायो बिदिनो मोसायो नङा होमबा?
नोंगौ।
औ
आरो बेबादिनो जों जौखौ बा जुमाय नोंथाङा जेरै फोरमायबाय सिगाङाव। जौखौ मागोनि जौ लोंनांगौखौ जों सिगाङावनो बा मास मोनसे बा दान मोनसे दान मोननै सिगाङावनो जों बेखौ संना दोनो। माइ माइ गोरलै मोनोना बिनि सिगाङावहाय। नभेम्बर बा डिसेम्बर दानावहा जों माइ हानानै जि माइ गोरलै मोनो बे माइ गोरलैखौ जों जुमाय बा जौ संना दोनो जेब्ला मागो जायो अबलानिया जों बेखौ दिहुननानै लोंनाय जायो। जेरै माइब्रा, माइब्रानि जौ, बिदै, जोसा माइरंनि जौ। आरो माइरं माथा माइनि बा माथा माइरंनि जौ। बेफोरखौ जों लोंनाय जायो आरो जों जौ गोरान बानायनाय फुदुथिया बा नेमखान्थिया ओरैबादि ओ माइ खौनो माथा माइखौ बा माथा माइरंखौ जौसंनो दोनना बेनि फ्रायनो जों बेखौ फुदुंनानै खफबादि ओंखारबोयो। बेनो जौ गोरान जायो नङा होनबा नोंथां? औ आरो बेबायदिनो ओ गोबां सम जुदि जोङो जौ बिदैखौ दोननो हायो। बा माथा माइनि माइरंनि बा माइब्रानि जौखौ जों दोननो हायो आरो बियो गोबांसिन मोजां जायो लोंनो थाखाय। बेनि थाखायनो जोंनि जौ बिदै बा माइब्रा बि दैआ बियो जोंना जि आइ टेकबो मोनदों भारत सरखारारनिफ्राय आरो जौ गोरानाबो जि आइटेक मोननो हादों बेफोर गासैबो मोजां। बेखौ जुदि जों कमारसियेलि लांनानै जों बिनि लाइसेन्सफोर बायना लादोंबा बा बिथोन मोनदोंबा जों सरखारनिफ्राय जों बेखौ फालांगिबो खालामनो हायो। फाननोबो हायो। फाननानै गोबां जों रां रू फाबो खामायनो हागोन। रांखान्थि बिथिङावबो एसे दावगानो हागोन जों।
औ
माबाफोर फोरमायगोन
औ ए अरायबो माने बर'नि नियम खान्थिखौ सोलिलांबाय थायो उनावबो जाहाथे इदिनो सोलिलांबाय थाथों आरो
औ बे मागो फोरबोआ थ' जोंनि जेब्ला हारिनि सुबुंफ्रा गोबां दैज्लां बोथोराव माइ जों आबादखौ बे खस्थ' म फिथाइखौ जों जों एसे रंजानाय जायो आरो बेनो जाबाय मागो फोरबो फालियो नायनानै जों बेखौ मोनथियो बियो औ माने मागो फोरबोआ बेफोरखौ रंजानाय आरो बियो
औ इसोरखो जेनेबा बोर ओ इस ओ इसोरनि सिगांङाव माने बोरर सास्रि हरनानै जेनेबा बोर लानानै ओ उम बोसोरनि खस्थ' खालामनायखौ मोनजानाय बे मोनसे फोर्बो आरो नङा होमबा
नंगौ
औ
औ बेबायदिनो जों मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो आथि आथिखालावथ' जों एसेबां बेलागर नुनाय बे जों न'आव लुयोना नारानि नारा हानानै बेबायदि न' लुनायखौ जों बांद्राय नुनो मोननाय जालिया जोंनि हारिनियाव नाथाय गुबुन हारिफोरनियावसो बांसिन जों बेखौ नुनो मोनो दानिया नङा होनबा नों जोंनि लाइमोनफोराबो बा जोंनि सुबुंफोरा बेफोरखौ एसे एसे बेलागर न' लुनानै जों मागो फोर्बो रंजानायखौ जों एसे खम जाबाय खौ नुनो मोनदों आथिखालाव नंगौ दा जों बे फोरबोखौ फोथांना लाखिनोबा जों इयुनावबो जों बेफोर खौबा आथिखालाव जों बेफोरखौ आरो एसे मोजांङै खुंबोनो जों नाजानांगोन मानोना बेलागर न'खौ लुनानैबो बा बेबायदि जों सिगांनि बायदि आबै-आबौ बोरा मोना जेरैबादि जाबोदोंमोन बेबायदिनो जों आथिखालावबो बा इयुनाव जों बेफोरखौ मानिलांनांगोन बा हमलांनांगोन
औ आंबोै इखो बेखोनो सानो जाहाथे आबै आबौनि बै सम नि बायदि जाहाथे उनावबो बिदिनो जालांगोन बा नों मिथियो आं मिथियो जाय मिथियो एसे एसे माबाबानो बेबो आरो फैफिनगोन होननानै आं आसा खामो आरो
औ नोंथां जोंहा समा जाबाय नोंथां दे होमबा औ।